हेल' फंबायाय दंबाय
आं उम ने आ न' आवनो दं होजाय नों हालाइ
न'आवनो दं ने मा खालामगासिनो सान्दिलाय
हा आङो ओरैनो दंबासि ओरैनो दंथ'योलै एसे फिसा फिसौ खामानि मावबाय मावबाय दं
ए
माने नोंहालाय
आंबो नै आंबो नै बिदिनो ओरैनो दं दैज्लां बोथोर ना दा आमफ्राय
औ औ नों न'आव दं दा
आङो एसे बायेरायावसो दंफैथ'यो
अ आदसा आदसा आंबो बाहेरायाव साननै उनाव थांगोन
ए
थाथ'गासिनो न'आव दासानदि औ माथो जाखांबाय ओमफाय
जाखांनाया जाथ'वाखै दा संगासिनो
ए मा मा ओंख्रिलै
अमा बेदर सार ओ जों जौ खांनानै लाबोदो खांनानैसो
औ बिदि फैसा खांलायना बोरै जानो
जोङो औ ज' खांलायबाय ओमफ्राय लाबोबाय आरो सेजौ बाजिनि
औ गैया जोंनाबो बयलार बे ब्रयलारजों मैथासो न'आव जेबो गैया उम
थ' जाखांबायानोदां फंबाया
जाखांबाय आदा जाखांनायालाय जाखांबाय जाखांनानै उन्दुनासो दं आं ओरैनो
एखेबारे मोनजाया रोनावगासिनोलै बिखार मोनदों गगाबो मोन दों
अखाफोर सिजादों नामा अहायबाफोर अखाफोर सिजादोंमोन नामा?
अखा सिजानाया सियाखैमोन अखा अखास सिजानाया सियाखैमोन बे जोलुर गेलेनानै मोना मोना दुगैनाय जादोंना बावनो खब बसिखोना माखो गगा मानदों एसे आरो दासान्दि उन्दुनाया औ आदथासाननि उन्दुनायाबो थिग जाथाराखै उन्दुनाय थिगगैयिनिबो जाखो ना माखो खालि उन्दुनोल' ओंखारो
दा बोथोरा बारा थिग नङाना आमायमोन मोननाय बे सान्दुं गोसाजों लरायो देहाया जोथोन लानांगौ एसे
ओ आमाय मोन मोनबायानो खोमा मोनफामनासो दं खोमा बेखायनो उन्दुनोल' ओंखारो
ए दाबायदि बोथोर आमाय मोनसावोलै बिरादनो
ओहोम मोनोस थ' आरो
मुलिजोंबो हामलाबायनो नागिरा आमाय मोनबानो
ओ दाखालिबो सासे लोगोआ मोनखांबायना
मोनबाय औ
बेबा बोरै बोरै मा मा खालामनानै मा माजों खा खो हांखो आरो बिदिनो बिनाव सोंहरनानै
उम। बानायदों। मेगनानो गोमो जाजोब्बायमोन।
मानसियानो
गारजिथारलै ना बे बुस्थुआ।
बे बुस्थुआ गारजिलै आमाय मोननाया। जानोबो हाया लोंनोबो हाया जायो। बारा जालांबाथाय रानलांखायो मानसियानो। सोमथाबजोबखायो।
खालि उन्दुनायल' जायोबा। जानो लोंनो उखैनायखौनो मोना बारा।
ओंखारो। बिदि जाबाथाय खालि बिसिना बिसनाल'सै आरो। बियो फिथोबबो गानदों नामाथाय बिजों एसे आराम मोनदों खोमा ओमफ्राय मा-माबाफोर माबानाय देनाय मुलिफोर जा जादोंना मादों डाख्टार मुलिबो जादों खोमा। दा एसे दा एसे साफा नु गुलायथारदों।
ओ एसे माबानो लोगो हमथाराखै नालाय दासान्दि। सोबनोबो थाइम मोनथ'याखै सम नुवाखै माने माबाबा जानबुंआवबो फनबो हरनाय जायाखै आं।
हरनानै सोंहरदो मारै मारै मा राहा लानानै मा हामखो।
औ औ ओ। ओमफ्रायलाय सोर सोरथो संदों दालाय?
ओंख्रिखौ?
औ।
ओंख्रिखौ नै फंबाय सानै दङ'। बिसोर संगासिनो। लाय बे लायनायाव लायबाय आं बेदर खौ ओमफाय दा बिसोर संगासिनो आरो।। मारै मारै संना जायो जा थोंसै। जाग्रल' जानसां दिनै।
आंहाबो नै मोसानायनि मावबादा दङ'।
आंहा दिनै सोलाबनाय नङानदांलै। दाबसे जायगायाव जोलुरबो दाबसे जायगायाव जोलुरबो। जो-जोनांगौना सासे बिदाया लिंदों।
औ समा बेसेबांसोआव बेबा?
समा से से रिंगानिफ्रायनो। दा नै ओंखाम जाखांबानो दा लांफैसिगोनानो।
औ औ। औ सोलाबनाय नंला होमबा।
सोलाबनाय नोंला आङो। दिनै माबा आइजोफोरबो फैगौमोन दा पार्टनारा गोमासिगोन आंना लोगोआ।
हे हे हे नंनाया लाय नंगौ औ। फैगोन ना फैया बुंनो हाला बेखौ फैगोन ना फैला बुंनो हाला। आरे आदा सासेया आदा गेदेरा। लेंहरदोना लेंहराखै। बेबा। जोंनो ओरै जों हौवाफ्रानो आइजोफोरनिखौबो बानायबा जा आन्दाय
ओं आन्दायो जायो आरो ओम ओमफ्राय उनाव जोंहा बानाय
औ औ बेखायनो आइजोफोरखौबो नांखागौ आरो। मोनखाबा मोजां जागौमोन।
बिदिनो जागायजेननायनिफ्रायनो मानो बांनो मावजाया आइजोनिखौनो आंनाथ' आइजोआवसो। गोलैदो। जानो ओमफ्राय आइजोनिखौथ मोसा बेर आङो रोङा। जानजियानो देबा आइजोनिया
औ। हे आखाय मा आ आखाइया माबाया साना दं दाफोनाया साना दंजो मैया जानायानो गोबावानो जादोंना मैया मोसानाया औ है ओइ आं सानदोंमोन आरो जोलुर जोलुरजों जोबाय थाखानाय हिसाबै बारा सानाय नगादां साननानै ओमफाय औ बोरै बोरै साखो बुजिनाम मोनासै माने जोलुर जोलुर गेलेनानै मोदोम सानाया आलादा बे मोसानानै सानाया आलादा खोमा
जोलुर जोनाया आथिंल' जायोना ओमफफ्राय बिनियाथ' नोङो आखाइजों दंजोबथारो बांसिन आ आखाइ गोजां थाहैबाय नों आखाइखौथ' जोलुराव बारा बाहाया नालाय आथिंल हायो ओंखायनो आखाइयाव सायदों ना
औ औ जागोनदां ओम
सागालांगोन लासिनो
औ
थुमै माबा सि सिखा लानाय सिखा लानायानो। गारजि जायो
बे सिखाखौ बानायफिननांगोन मा मैया सोलायनाय जाया नामाथाय सादों सिननायाव आंना रेजेंमोन रेजेंआ
आरो आना माबाबाव दोलाबावबायसो आंना
नोंसिना थ' दाहार गोनांलायबावसो दाहार दं
साजोबबाय आखाइानो दिनै दिनै बोरै जागोनथाय हागोना हाया जाखो
औवया गोबाद्राय हमग्राया ओमफ्राय बैयो गुवारद्राय जादों एसे
उम।
लावद्रायबो जादों गिलिर जादों, ओम बायदि बा ओमफ्राय जाया मोजां। आरोस सि बनोबो बिराद उसुबिदा जायो, खाथि खाथि मोसानाय जायोना। नांजानो गिनाय बिदि बोरै सिबनाया बारा माबाय जायाखै आरो
औ औ। जि माबा जायो गिदिर औ बै फिसा फिसा दंङमोनलै। नागिरनांसिगन बे फिसाखौ, अबबाफोर। दोनदों नामा? नागिरनायसिग माखासे गाज्रि गाज्रि बे बायलाजोबनायखौ सावलाजोब्बायमोन सिगां।
दाबा बबे खनायावबा दोननानै दङ। उ।
बाहायनो दं दां। बे नों मोनाबाथ' बे गोलावखौनो हासंनांगोन। हासुनानै फाम फाना जुदि फाम-फामाबा आखाइया दुलुजोबगोन हानाय नङा।
ओ। औ आरो गिदिरबो ना फिथिं आखायाथ साजोबखाबाय बुंनो थाङोब्ला मैया माबानायानो मोस
दुलुनाय नुदों आं माथो दुलुदों होनदां?
दलु-दुलुदोंबो औ आरो जेनेबा फिथिंनो हागोनना हाया।
माबा बिदि जायोबा बै जि गोजाखौ फानजायो।
औ। फान र दा नायसै जि फानोबा माबायदि जायो।
बारा मोजां जायाबा गोबाद्रायबाय जि फानबाथाय बरिया आंबो फानगोन।
औ औ।
लागोनां जि। जि फानबा एसे उम गुरैबो जाबाय आराम हमनो।
होमबलाय आदाया दिनै थानाय नङा नामा?
आं दिनै थानाय नोङा हो जोलुर जै थार नांगोन आं। नांगौबा आं
जोलुरबो जोनांगौना दिनैनो नोंहाथ?
जोलुर जोनानै ए जोलुरा से रिं फ्रायबा नै रिंगायाव जोबोबा सारायनै नै रिंगा थामजि मिनिट आव जोबोबा आङो थाम रिंगायाव सहैफिनोबा दोसेबाबो मोनफैगोन बाहाय।
औ औ
बेखौ नायनोसै र'
बे मिलायहैदो समखौ औ
गावनि था माबा गारि थाखानाय मोनबा जोबबानो फैनो हायोमोन आं ओमफाय हनै माबानियावसो थांनाय जायोना बिसोरजों थाफानांगौ जायो थानाय
औ मालाय गामिजों जोहैनाय हिसाबै।
बे गारि खारबासो बिसोरो खेनसे खेननै खौ नायबोयो जोनायखौ। मालायफोरनि जोनायखौ औ औ बाहायनो एसे गोबाव जा जागोन। गावनि थायोबाथ' फैनो हायोमोन लोगो लोगो जोबबानो। नायनोसै दाहा मा मा जायो बोरैबा सौफैनोबो हागौ
सफैगोन ना एसे थाब जोबोब्लाथ'
उम
दाखालि खनसेबो जोखांबाय होनदों नामा?
जोखांबाय एसे गलाव जेेनदों। जोग्राफ्रा जाया। आ
उन्दै उन्दैसो खोमा
उन्दै गोजा खुनु माबायानो गैया गावजों गाव
गोदानबो जाहैबायना आरो
गोदानबो जाहैबाय ओं
औ
दा बेनि थाखायनो गोरोन्थियाव जेनबाय आरो दिनै नायनोसै औ माबाया माबिजों गोलैयो औ
नायदो ना नाजादो एसे गल गलसोनो नाजा आदायाथ' सि जोनायफ्रावबो मोजां ना
नाजानोसै लोगोफ्रा होनो रोङालै खाथियावनो होनो रोङा। बल होफिनबाबो होनो रोङाम ओ बाहायनो खाबुखौ मोना जोसननोनो।
ए ओ ओ
बोरैबा सेख'ना गलाबायनायखौ मोनबासो मोनबाय। नङाबाथ' होनोनो रोङा
दिनै मोजाङानो जागोन दे बे हागोन बे दिनै।
नायनोसै र' जेरा फ्रा माबायदि जोयो समाबो जानाय जाखोना माखोथाय समाबो जानाय बायदि जासिगोनानो।
ओ दे बिदिब्ला।
दंबावो र' दसेबाव
बिदिसो होनबा खोथाया ओंखामा मोनबाय खोमा।
ओंखामाथ' मोनबायानो आं संलांखादों ओंखामखौ।
ए ओ ओ दाहाय ओंख्रिया
ओंख्रिखौ ओंख्रिखौबो सासे लोगो संदों औ ओंख्रिखौ बिना लाबाय आं सासे बिदानाव।
ए बेसो हरजोबदों होमबा बेसो बेसो हरजोबदों होमबा?
बैनिखौ बेदरनि खौ जों खांनाय नै लाबोबाय रायबावदोंसो बे जेबो दा लांसै होननानै लाब लाबोखुमादोंसो।
औ औ औ दे बिदिब्ला।